हेलौ।
औ नोंथां।
औ दे बुंलाय नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामदों दा?
नै आं दा ओरैनो दं। जेबो खालामथ'वाखै।
अ नोंगो नामा नोंथां?
औ औ।
अ बिदिब्ला नोंथां दा सान्दि बोथोरफ्रा माबायदि सोलिगासिनो दं नोंसोरनिथिंजाय?
बोसोराथ' दा जोबोर गाज्रियानो अखा हानानै दैबाना जागासिनो। माइबो-
औ औ औ औ नंगौ नामा नोंथां?
औ औ नोंगौ। ओमफ्राय नोंथां नोंसोरनिथिंलाय?
औ जोंथिंबो बेबायदि कन्डिसनानो दं नोंथां। थासारियानो गाज्रिथार दासान्दि अखा बोथोर नालाय नोंथां।
औ औ ओमफ्राय दिनैनि औ।
बुंलाय नोंथाङा।
बोरै बोरै जालांखो दोनै? दिनैथ' बिराद अखा हादोंना। गामिफ्राव बोरै बोरै जालांखो? बेफोरनि सोमोन्दै एसे खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
अ बोथोराथ' जोबोद गारजि नोंथां दिनैबो। जोंनि जायगायाव।
औ।
अखायाथ' ओरैबायदि हादोंना मोनायावहाय
औ।
नैबे अखाजोंनो जोंनि गामिनि लामाफ्रा ओरैबायदि गाज्रि कन्डिसन जानानै थांबाय। लामाफोरखौनो औ सुबुं माहारिनि हाफोरखौनो खुरखा लांजोबबाय आरो लामा सामा फोरखौ
लामा सामाफोरखौ खुरख'लांजोबबाय थांनाय फैनायनि सुबिदायाबो बुहुद खस्थ' जानानै औ नोंथां।
अ नोंगौ नामा?
औ। स्कुलाव थांनाय आरो सुबुंफ्रा बहाबा बहाबा हान्थिनो थाखाय जोबोद खस्थ' जानानै दङ नोंथां। बेफोरनि सायाव नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सानदों नामा?
बेफोरखौथ' जाहैबाय माने जोङो माबा मोनसेबाबोथ' खालामनांसिगोन जाहैबाय। गथ'फोरनि फरायनायनि स्कुलाव थांनायनिबो खोथा दं जाहैबाय।
औ औ नोंगौ नोंथां।
औ बेखौ जोङो मा खालामनाय जायो रायजोजों माबानानैसो सावरायनानैसो माबा नांसिगोन जाहैबाय ना
औ नंगौ नोंथां नंगौ
लामानि थाखाय जोंहा एसेबाबोथ' सुबिदाखौथ' खालामना लाखानांसिगोन बोथोराथ' जोबोर गाज्रि जाबाय दिनै अखाजोंनो लामायाबो नस्थ थ' जाजोबबाय खोखा खानायमोन सिगांबो बेबायदिनो दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय फिन लामाखौ बानायदोंमोन बानायनानै दा ग्रोब बे हालोदावनो जाफिनबाय सिगांनि हालोदावनो लामाया बायफ्लंजोबनानै बिखौ दा औ इस्कुलाबो आरो औ दे बुंलाय नोंथां
औ बिराद खस्थ' जाबाय थांनाय फैनायनि थाखायनो दा सोरबा बायदियाथ' दा नै न' सिङावनो दै हाबजानाय सिलायाव सिलाफ्रावनो दै हाबजोबनाय थां जेननाय हाबजेनन्नाय लामायावनो दै बाना गोजा संनाय जानाय बुहुद खस्थ' जाबाय
ओम-ओम
गाननाय जोमनाय ओरैबायदि खस्थ' जाबाय आरोना
औ-औ
बेखिनियानो आरो नोंथां दुखु दाहा जानानै दं दा बिसोरो जायहा बेबायदि खहा जाजादों आरो नोंथां
अ
औ
दा बेखौ मा खालामबा मोजां जागोन
औ बेखोनथ' दा मोजाङै सावरायलायनानै जुदि जोङो मोजाङै सावरायनानै फिक्स जायोबा जोङो बे लामाखौहाय माथावरि खौ एसे गोजौ खोनांगोन आरोना गोरानो दादनो अब्लासो नोंनि जोंनि नैबे लामानि बायदि अबस्थाया मोजां जागोन आरो
औ दाथ' ओरै गामि ससेयानो जोबोर गाज्रि हालोदाव जानानै दं ना माइख खौनो गायनो मोनो ना न'आवनो गोजोनै थानो हायो अखा हाबानो अखा हाबानो गिनाय गिनायसो जालाय लांबाय दैबानानि थाखायनो
औ फ्रावनो सिरि मोननानै सिखारलाबायनानै थानो गोनां जायोमोन दा बुहुद खस्थ' मा जागोन मा मागोन माने अखा हायोब्लानो नि गोसोफ्रा गिलुं-गिलुं गिलुं-गिलुं जाखासै आरो दैया देरसिगोन होननानै नोंथां
औ-औ
दायो बेखौ माबा मोनसेबाबोथ' बेब'स्था खालामना लानांसिगोन जाहैबाय नङा नोंथां
औ नंगौ
दाबा मा हालोदाव दंथ'यो दाथ' अखा गैथ'ला जाहैबाय
दाथ' दैयाथ' रानलांजोबथाबाय खिन्थु लामाफ्रा अबस्थाफ्रा नायजाला आर ना मरओथ बेराथ गाज्रि जाना दङ गोजौ ग खथाव खखा औ सोरनाबाथ' न'आवनो गय दंफां बिबानो थाइगौ दंफांफ्रानो बायसिनलाजोबनानै दङ नोंथां बहुद खहा खालामलांबाय दै बानाया
औ औ दै बानानि थाखायनो बायदिसिना मबाइलफ्रावबो नुगासिनो जाहैबाय नालाय ओमफाय दा जोंनि गामियावबो बिदिनो जागासिनो आरोना
औ जादों नोंथां जादों
औ न' सिं मानि हाब्रु एकदम जोबोद खस्थ' जाहैबाय आरो
औ
जानाय थानायनो
जि जोमफ्राबो गांसेबो मोजां थाला सुबाबो बेनो बे मोजां मैला जाफिनो संनाय जानायावोथ' बुहुद खस्थ' जाखाबाय नोंथां संनाय जानायाबो
जाखासिगोन सिगांथ' बेफोरबायदि हालोदनि नङामोन ना
औ
लामाफोर दा बे माबानिफ्रायसो जोंना बेबायदि हालोदाव फैबाय नालाय
नंगौ नोंथां
दा बेखौ मा खालामनाय जायो माथावरियानो खोयो माथो ग्रोब बिदिनो माबायावनो फैफिनो
दा बेखौ मा खालाम थारबा मोजां जागोन दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोराव अखायानो अखा नालाय ओमफ्राय दाथ' इसिबां मानि माबाखौथ' खालामना लाखिनो हाखाला एसे
अखानि बोथोरखानानै ओखाम दा मा खालामबावनो राहायानो गैला
औ औ
दैलांबायजासे बेबायदिनो बुहिनांसिगोन आरोना नोंथां खस्थ' मस्थ' माथो खालामबावनो
औ औ
बिदिनो थिथ खिथ्रा थिथे थिथ्रा थाथ'नांसिगोन लामाफोरखौ फथ'लाबायनानै थानांसिगोन रायजोफ्रा
उफाय गैला जाहैबायना नोंथां
औ नोंथां नोंथां बिराद उफाय गैला गाज्रि थासारिनि जानानै फैबाय आरो जोंनि लामाया दा
औ जोबोर खस्थ'या
आरो गायनाय फुनाय लामा दुब्लिफ्राबो बेफोरावबो बिराद खहा जाहैबाय बबेबा बबेबानि गोजाननि जाबोर जालाफोर फैनानै होसिनफैजोबबाय गायनाय फुनायफोरावबो आरो खोथियाफोरावबो बाला हावफिनजोबबाय दा बिराद खहा जाबाय आरो ना गायखांनायफोराबो गाज्रि जाजोबनानै दङ दा गायखानायाबो बालाखौफिनबाय दा बे बेबो गायफिननांसिगोनसो
अ माइफोर गायबायमोन ना नोंथां
औ गायबायमोन जोंहाबो दा बेयाव गायनायानो बिमाबाबो ओरैजाय खावसे खोब्बायानो बालाजों आरो गोजान गोजाननि जाबोर जालाफ्रा फैनानै नांथाफैजोबबाय
औ औ औ।
दा बेफोरखौनोथ' साफा खालामनानै लाफिननांसिगोन जोंहा
उम उम जोबोर खस्थ' आरोना।
औ।
दिनैनि अखाया दा बेसो बेनो फास्ट खोमालै बांसिन देरसिन बारा जानाया ना नोंथां?
जानो हागौ नोंथां नुनाय बायदियावथ' आंबो नोंथां नुनायावथ' आंबो बिदिनो नुदों दिनैनि अखाया सिगांफोरनिफ्राय बांसिन एसे खारासिन होननानै
औ।
बिराद खहा खालामलांनाय हिसाबै बिराद बुरजा हादों दिनैनि अखाया दिनै मोनानि थांग्रोनिसै आरो नोंथां।
दुब्लिथिं नाहरनाय मानि गुफुरनो
फुख्रिनि नाफ्राबो गलांजोबबाय
सेस गलांजोबबाय जोंहानि न' खाथिनियाबो दहायै गलांनानै लामाफोरखौसो होथेलाबायदों बिसाबो आलिफोरखौ होथेलाबायदोंमोन थेवबो लाखिनो हायासै आरो नोंथां। मालाय हरावनो जानानै थाङो। औ औ नोंथां नंगौ।
मोनायाव जानानै थांनाय जाथाय नालाय नोंथां मोनायावनो बुहुद फुख्रिनि नाफ्राबो गलांखाजोबबाय।
मिथिस्लाबासै जाहैबाय उम।
दिनैनि दै बानाया होमबाथ' जोबोर खहा खालामना गालांबाय।
औ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
ओमफाय नोंथाङा दा मा खालामबाय थादों?
आंथ' ओरैनो दङ नोंथां बेनि सिन्था जागासिनो आङो दैबानाखौ जों बोरैनो होबथानो हागोन होनना। उम।
औ साननो गोनां जाहैबाय ना नोंथां?
औ जोबोद साननो गोनां खोथा जानानै दङ। जों बोरै खेथिखौ बोखांनो हागोन। औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंना समा जाबाय दोनथ'नोसाय समा।
अ दे नोंथां ओं औ औ दे। उम।